अ नोंथा ना
औ
अ नोंथाङा मा खामदों?
आङो ओरैनो जिरायनानै दोङो जिरायनानै दङ र' नोंथां अ जोङो बिदिब्ला दिनै दैनि सायाव सावरायनो नागिरदों औ दे नोंथां सावरायजागोन नायदोंमोन नोंथाङा? आङो सोंना नायदोंमोन आरो दिनै मा आयदानि सायाव सावरायगोन।
अ आङो बिदिनो बैसागुनि बागै रायज्लनो नामा?
दे रायलायनो नामा? औ रायज्लाय जागोन दे नोंथां
अ
औ जोंहा बैसागुआ मानै रोखोमै ओ फालियो ना? औ नंगौ नोंथां
बेनो जाहैबाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु
बैसागु औ ओ ओमफ्राय जोंना बिदिनो मानिबा मानिबा फालिबावो
औ फालियो।
औ औ बिदिनो गोबां मानसिनि बैसागो ओमफ्राय मोसौ बोरमानि बैसागु बिदिबो थायोमोन खोमाना नोंथां आङो बारा एसेबां गोसोआव गैया आरो माने। बिदि दङोमोन आं बिदिनो ओ आङो माने माने बिदिनो ओ बेफोर बिदिनो जिब जुनारनिबो दोङोमोन खोनालै आङो एसे बिदि गोसोआव दोङो आरो नोंथां। मोजाङै गोसोयाव गैजोबा औ। ओ माने आं जेखिनि मिथिगौ आं बेखौ नोंथानो फोरमायना होगोन।
उम नोंथाङा जेखिनि मिथियो आंनो एखौ फोरमायना हो आरो।
आरो औ। ओ जोंनाथ' बिदिनो नोंथां ओ मोसौ बैसागुखौ माने ओ मानसि बैसागो एबा माबानि सिगाङाव माबायो आरो फास्ट माने ओ सै थ्र' दाननि जोबथा दानाव ना मा बिदियाव जोंनिया मोसौखौ थुखैयो खोनालै नोंथां औ औ औ बेयाव। जोंना माने जोंहा मोसौ थुखै मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंहा बिदिनो सानसे गां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बुथुमना लाग्रोबाय। औ मा होनो जेरै जोंना मेगंया लाव फान्थाव ओमफ्राय आरो
हालदै दिगिलि लावथि बिदिखौ जोङो बुथुमना लाब बाय आरोना मोसौखौ सानसेनि सिगां थुखैनाय
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां बुंबाय थालाय।
अ बिदिनो जोंहा थुखैनो ओ सानसे सिगां थुखैनो थाखाय बि बेफोरखौ जोङो ओइ बेखौ जोङो बुथुमना लाग्रोबाय आरोना बेनिफ्राय आरो जोंहा फुङाव बिदिनो मोसौ थुखै खालि जोङो सिखार नानै सिखारनानै जोङो बिदिनो मैगंफोरखौ हाना लाबाय हाना लानानै जोङो बे मेगंखौ जोङो माला
माला सुयो आरो ना मालाखौ जोङो मोसौनो गानहोयो न'आव गानहोयो। गलियाव मोसौखौ गलियाव इदिनो औ ओ खोनादोंना औ ओ नोंथां जोंनिथिंथ' बिदि ओ मोसौनियाव मालाखौ गानहोआ नाथाय जोंनाया बे दिद आरुंजों माने नोंसोरनि बायदिनो जोंनाबो मैगं थाइगंखौ माने ओ हायो आरो ना गल गल जेरै फान्थावफोरखौ बिदिनो गल गल हाजोबो। ओमफ्राय हानानै बेखौ माला सुयो आरो माबादो ओ आ रुं बायदि औवानि जिरनानै ओमफ्राय बे जोंना मोसौदो गान-मोसौनो गानहोआ ओ औ औ ओमफाय बेखौ औ जोंना बेखौ माने न'फोरनि उखुम मुदाफोराव थेबना होयो आरो बाख्रिफोराव। ओ गलिफोराव बिदिनो दिग्लिलिथि बिलाइ माबा ओ थाराय बिदि माबा होनानै आरोना अ थाराय खौथ' जोंना हायोसोमोनखोना बेदरखौ। औ बिदिनो औ औ माने गल गल हाना होयो आरोना। मैगंफोरखौ जेरै हायो बिदिनो हाना होयो औ। जोंना माने मोसौ थुखैना फैखांनानैसो बेखौ उखुम मुदायाव थेबना होयो आरो।
अ
मोसौखौ बिदिनो लाव फान्थावफोरखौ सारनानै थुखैनायाव बाजैनो सारनानै ओमफ्राय बेखौ हांगारदो ओ हांगारदो थाव गुबै होनानै ओ बेखौ मोसौनि बिखुङाव फोनना होनानै बे मोसौखौ दुब्लियाव होनानै फैखांनायनि उनावसो बेखौ माने थेबना होयो माबाफोराव अ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मालाफोरखौ सुनानै बिदिनो जोंहा मोसौखौ थुखैनि सिगांनो जोङो बेखौ मालाखौ मोसौनो गानहोयो ओमफाय फोथा फोनहैयो औ ओ बिदिनो दफां फोराव बिदिनो खाना होयो आरोना बिदिनो दोननाय जायो औ नोंगै नोंथां आरो सिगांनिफ्रायनो बिदिनो होै नालाय औ आबै आबौमोन दाबो बिदिनो औ औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया औ बिदि फालिदोंमोन आरो ओ गोदोथ' जोंना बैसागोखौ दान मोनसे फालिनाय जायोमोन नोंथां जोंथ' बिदि फालिया दा स्नि सानल' फालियो माने बिजाबावसो फरायबोनो मोनदों आरो ओ गोदोनि समाव बिदिनो ओ दान मोनसे फालियोमोन ओ नाथाय दानि दिनाव स्नि सानल' फालियो बिदि फरायनो मोनबोदों आरो बि बिजाबफोराव आरो गोदोनि समाव माने माइरंजों दावदैल' हरनायखौ हरोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो ना अबावबाथ' माइरं नङाबा दाावदै बिदि नाथाय जोंनिया दाथ' गोदान मुगायाव बांसिनानो रांफोरखौ हरनाय नुयो
औ
रांखौनो बांसिन लुबैयो मोसानो थांग्राफोराबो औ दावदैखौथ' हरनायखौ औ गोदोनि जुग जुग जालाना जोबोर फाराग नुबाय आरो
औ जोबोद फारागबो जाबाय सोलायथारबायबो आरोना
सोलायथबायानो
आरो बेल' नङा जोंहा बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै बिदिनो फोथा सोथा फोननानै थुखैनो लाङो जों जङो बिदिनो लामायाव लामायाव दंग' एबा दैमा फोराव जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो ना
मोसौ औ
आरो बेयाव
जायो औ बैसागुआव जायोनो जोंना दाथ' बिदि जाया खायफा खायफा न'खरा जायो जोंहा जाया आरो औ
अ अ
उम दे होनबा जोंहा बेयो मोनसे नियम खाथार आरोना जोंहा औ
बेखौ होखाथारो आरोना
गारला सौरायखौ औ अ मोसौनो जाहोयोना नोंथां
नङा नङा मोसौनो सारनासो होयो मानसिफोरासो जायो सारना होयो बिदिनो मैगंफोरजों जेरै लाव फान्थावफोराव बिदिनो
औ
गलायनानै मोसौनो दौव दे हलाय ओमफ्राय बिदिनो मोसौनो थांनाय मानसिफोर जायो आरो साहाफजों लोङो आरो देनानै
जायो अ
ओमफ्राय आरोथ' जोंहा बिदिनो बैसागु मानसिनि बैसागु होनो थाङोब्ला जोंहा
बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो एक तारिगावथ' रावबो मोस साया नङा ओमबा औ बिखालि माने खायफा खायफा न'फ खराव फुजा होयो आरोना बिनि थाखायनो आरो मोसानाय जाया औ औ गोदान बोसो सोरनि अ औ।
औ
औ ओमफ्राय जोंहा बिदि औ एक तारिगाव ओ गेदेरफोरखो माने उन्दैफोरा खुलुमो। बोर लायो बिदि खालामो जां ना नोंथां?
ओं माने जोंहा बिदिनो एक तारिगाव दु ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैस्र'नानै
गैस्र'नानै बिदिनो बाथौ साथौ
थगिफोर होनाय जायो आरोना बाथफोराव
फोर होनाय जायो आ
औ ओमफाय गेदेरफोर जेरै जोङो आइ, बाबा, आबै, आबौमोनखौ जोङो खुलुमो आरो ना? गेदेरफोरखौ जोङो गेदेरफोरनिफ्राय जों बोर लायो आरो ना? ओमफ्राय गोदेरफोराबो जोंनो बिदिनो बोर होयो। बिदिनो जोंहा बि खालिबो मोनसे न'आव आलासिफोरखो लिंहरनानै मेनसे ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो दुइ तारिकनिफ्राय जोंहा मोसानायखौ जागायो आरो ना मा नो होनबा दुइ तारिकनिफ्राय गासिबो मोसायो आरो
खोनादों ना नोंथाङा हेल हेल हेलौ
औ खोनाबाने गामि गामि थांनानै औ खोनादों नोंथां हेलौ
अ
खोनादोंना नोंथाङा औ जोंनियाबो बिदिनो अ दुइ तारिगै औ जोंनाबो बिदिनो दुइ तारिगै थांनानै गामि गामि मोसाहैयो आरोना सेंग्रा सिख्लाफोरा नाथाय बोराइ बुरैफोरा जोंना गामियावनो मोसायो बिदि बेलेग गामियाव थाङा आरो ओमफाय गथ' गथ थायफोराबो गामियावनो मोसायो माने जोंनाव मोनथाम ग्रुप जायो बि बिदिनो हानजा मोनथाम जायो सेंग्रा सिख्लानि मोनसे, बोराय बुरैनि मोनसे गथ' गथाइनि मोनसे बिदिनोम
औ
सेंग्रा सिख्लाजोंथ' गो माने ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांना मोसाहैयो आरो ना गोजान गोजान ओमफ्राय ओ बोराय बुरैफोरा गामियावनो ओमफाय बे खाथिनि ओरैनो खाथि खाथिनि न'खरफोराव मोसाहैयो आरो माने गामि खाथ थि खाथिनि गथ' गथाइफोराबो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओम उम सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ जोंना बैसागुआव बांसिनानो गोमो दख'ना गानोब ब्लाउसखो गोदजा गानो ओमफ्राय फालिखौ रेग रेगां गोजा लायो आरो बिदिनो ओ माने सबबो एखे गानजोबनानै थाङो ओमबानिया जोबोर समायना नुयोना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय हौवासाफोरा औ हौवासाफोरा बिदिनो आर'नाइ लायो गामसा गानो ओमफ्राय आर'नाइ गस्ला गानो जोबोर समायना नुयो आरो ना? सबखोबो एखे एखे बेयावनो जोंना सेंग्रा-सिख्ला बोराय-बुरैफोरा माने बेयाव ओ बैसागु मोसानायाव गोबां रोखोमनि सल' खननानै मोस थायो जेरैहाय सेंग्रा सि ख्ला एदावलायनाय ओमफाय बोराय-बुरैफोरा गावसोरजों गावसोर एदावलायनाय ओ बिबाजै बिबनां बिदिनो गोबां रोखोमनि सल' खननानै मोसालायो आरोना बिसोरो
औ नंगौ। आरो नङा जोंहा बिदियाव ओ बैसागुआवथ' जोंहा खाम सिफुंफोरखौथ' नांखाथारगोन नङा होनबा!
औ नंगौ नंगौ औ ओ बेफोरथ' मोनसे बाहागोखा जोंनि बै सागोनि अ खाम, सिफुं, जथा, गंगोना ओं बेफोरखौ नां गौ औ सेरजा ओमफ्राय हारम'नियामबो लायो आरो ना सल' खननायाव एसे मोजांसि न जायो सुर बोनो थाखाय हारमुनिम दामबा औ। ओमफ्राय जोंना ओ बिदिनो खामाथ' माबानिफ्राय दानख्ल'ना बानायनाय आरो बिफांनिफ्राय खोनादोंना नोंथां! ओ सिफुं आबो जोंनिया ओ। सिफुङाबो औवानिफ्राय बानायनाय। थरखाबो थरखायाबो औवानिफ्राय बानायनाय। सेरजायाबो दं फांनिफ्राय बानायनाय आरोना नोंथां। औ औ दा जोंहा गासैबो
ओ बिदिनो जमानो बैसागु समाव ओंखारलायना नै मोसानो थाङो गुबुन गामियावबो थाङो मागिनो थाङो आरो बे मोननाय ओ रां एबा जों मायरं
आरो बे मोनाय रां एबा जों माइंफोरखौ जमायनानै दोननानै जोङो जोबथा सानखालि आरोना जोङो लावखार ओंखाम जायो। औ जोङो गासैबो जाय जाय मोसादों एबा रायजोफोर जमा नो मोनसे लावखार ओंखाम जायो आरोना जानाय जायो आरो। माने आथिखालनि मुगायाव आरोना खाय माने जोंना टाउन सहरावथ' खाम सिफुं दि दामनाय गोरों गैया नालाय। गामियाव बिदि मोसायो बिसोर माने ऐयो टाउन टाउन ओनसोलनि
औ
आथिखालनि मुगायाव सो दामनो रोङा नालाय बेनिखायनो औ माने औ ओ बिदिनो बैसागुखौ फालिथारो आरो ना खाम फुं दामनो रोङाबाबो बक्सजोंनो मोसानानै। ओ बैसागोआव जों माने बयबो दुखु दाहाफोरखौ। बयबो रंजायो आरोना नोंथां। हो मा होनदों नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ। अ ओ नोंथाङा मा होनदोंमोन?
बिदिनो जोंहा बांसिनानो दानिया दल खाम माने खामफोरजों मोसानाय नुला आरो ना मानो होनबा बांसिन बांसिनानो दानिया ओ बिदिनो बक्सफोरजों मबाइलनि बैसागुफोर सल' ओ फोरफोरखौ जोङो दामनानैसो मोसाहोनाय जाबाय आरो ना
औ बांसिनानो जोंना गामि ओनसोलफोराव नाथाय खाम सिफुंखौनो दामना मोसायो आरोना नोंथां।
औ औ